औ खोनाबाय मा खालामदों?
आंहा माबायावसो फैदों क'क्राझाराव
ए।
ए ओरैनो आंहा दिनैसो नायनो रोंदों एकाउन्ट होनो रोंदों बैखौ
ए आंनाबा मैयासो जादों।
ओ ओ। माथो खालामदों? मा रायलायनाय जायोलै
औ मा रायलायनो जायो औ।
खौ रायलायनो दे नों बुंदो।
ओ जेखुनु जाया ओंख्रि ओंखाम माबा मैगं थाइगं
ओंख्रि ओंखाम नङाबा माइ नङाबा माबानि रायज्लायनोसै माइ गायनाय बो बोथोरना
औ औ जायो।
थोरनि सोमोन्दै रायलाय
औ
नोंसा माइ गायो?
गायो जोंना माइ गायो।
ए ए ए
ओम
दिनैलाय आमथि सुवानि बन्द' नामा? आमथि सुवानि बन्द' नामा?
आमथि सुवानिथ' आमथि सुवानिथ'' बन्द' गैया जोंना।
ए
ए न'आव गायो। खोमा आं न'आव थाया नालाय बाहेरावसो थायो आङो माइ गायो होमबाबो। ओ औ बाहेरावसो थायो आङो फरायनो थाफैयो बासुगावसो। औ फोरैगासिनो । थाखो एबार आरिमु जालिया मिथियो नामा आरिमु जालियाखौ?
औ उ उम
बिए नैथि सेमिस्टार।
आंहाबो आंहाबो फरायफिनदोंसो।
ए
उम आंनाथ' जोबजोबायमोन ओमफ्राय आङो गोदान दाख्लैहाय माबा खालामनानै एप्लाय खालामनानै बोरैबा सायख'जाबाय आरोखि।
ए ए
संजिरगिरिखौ मिथि खायोदा?
आङो मिथिया। ए औ
उम जोबथायाव माखौ जोङो फरायो जोबथायाव?
अ अ औ औ
बेनो औ आरिमु जाालिया आरि जोब खांजोबनानै जायखौ ला जोब थायाव फरायो बेनो संजिरगिरिनि खामानि संजिरगिरिनि खामानि बेथ' फरायनाय नंला संजिरनाय खामानिसो जाहैबाय।
औ
उम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। ओमफ्राय दिनैहाय जानाय नङा खोमा फोरोंगिरिफोर गैया।
ए
ओमफ्रायो एसे रायलायबाय रायलायनानै दा सासे सार दङ बे जुदि लायोबा लानोसै लायाबा थांफिनसै ओमफ्राय जिरायबाय थानायावनो नाय नायफ्लांबाय नायनानै नुबाय आरो आङो ए माथो आंनाबो जाबायलाय नंबाय आं।
उम आंबा जागोन ना जाला सानबायमोन ओमफ्राय मैया जादों आंनाबो।
उम न'आव आंना जाखाया मानो होनबा न'आव जोंना नाङाना
औ औ
जाया बेखायनो
औ गायोदा आब'मोनाबो माइखौ‌?
जोंहा गाया हायानो गैया जोंहा गायग्रा हा।
ए
खिन्थु आङो बे बोथोराव खनसे बिदिनो सोरनावबा सोरनावबा गायहैलाबायनो मोजां मोनो। न' खाथिफोराव दा सोलाबथ'वाखै र' बै जुलाइ फैबा सोरनावा सोरनाव गायहैलाबायनोसां।
औ
ओरैनो गायनो मोजां मोनो हाजिरा थाजिराथ' नङा।
औ औ
ज
ओरैनो मा मा मैगंफोर दङ? आब'मोननाव?
जोंहा मैगं माबा मा होनोमोनलाय ओ मैथा बांगाल दं ओमफ्रायो बहल दं आमफ्रा दायो माबा गोखाबो गायदोंमोन एसे ओमफ्राय गोखाया थाब जोबदों एसेल' गायजादों ओमफ्राय फाथो दङ फाथो गोखा ओमफ्रायो थाइबें गायदोंमोन थाइबेंआबो जाजादों बिराद बुरजा जाजाबाय फानलायनाय नङा नआव जानो आन्था। नोंस्रालाय?
जोंनियावबो ओ नैबाव बासुगाववासो थायो नालाय आङो ओ मैथा दं, ओमफ्रायो जोगोनार दं ओमफ्राय खुमब्राबो दङ।
मैथा, जोगोनार, खुमब्रा
थारुन लायेनसे दङ।
ए गोथाव गोथाव।
औ ओमफ्रायो मानसिफोर रायलायबावङो
जों आग थांखांबायमोन र बेयावहाय नों थाग्रायाव प्रग्रामफोर जाबाय बाय जाब्रबबायबा मालाबा मालाबा थांनाय जायोमोन।
एह।
औ
आंबो बारा गोबाव जायाखै थाफैनाया।
ओह नों माबायाव ओह आरिमु जाालिया।
औ नैथियाव।
नैथि। होमबा जोङो थांनाय। बोसोरथ' नङा बै खनसे बोसोराव थांदोंमोन। बेवहाय साहितनि मोनसे फ्रग्रान जादोंमोन थुनलाइ आददा।
एह।
चिरांनि थुनलाइ आददा। बे समाव जोंबो थांदों।
उम
नों गैयामोन खोमा बे स
ओहो आं गैयामोनदां।
ओम ओम बै माबानि आह गोरायुं थाग्रानि खाथियावनोमोन।
उम एह।
उम ओम। दा बिराद भिर नुहुरथारो आङो बे जायगाखौ।
ओम।
नोंसोर थानाय जायगाया आगोलहाय एसे लांदांमोन खिन्तु दा बिराद मानसि थांलाय फैलाय होंगो दोंगो बै अभार ब्रिज जानायनिफ्राय बांसिन जाबाय नामा?
औ बांसि जाबायथ'।
उम इनिफ्राय बांसिन जानाय बायदि मोनदां।
औ औ। ओ
नोङो न'आव ओरै माबायावसो थांगोन नों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव।
औ औ औ एबार थांनो हागौ न'आव। थांबासो ओह जोंनियावथ' थ' एसे उनावसो गायनाय जायो माइफोरखौ। नै दा ओरैजाय गायजोब्बाय ओ जोंना एसे मा ओनो। गोदान थाइसो आलाय ओंखायनो। गदायसो गायनांगौ जायो। खुंग्रियावसो जोंना। औ।
दे खुंख्रिंनि मा गामि?
खुंग्रिं
स्कुल खाथि?
ओहो स्कुल खाथि जाया एकदम बिथोरावसो थांनांगौ जायो।
ए ए आगोल थांखांबाय जों बेयावहाय।
ए।
उम स्कुल लावनो थांखांबायमोन खोमा जोङो। माबा जादोंमोन ना? बेयाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबा जादोंमोन खनसे उम बोसोरसालिया जोब थुमा जादोंमोन।
औ सेराव फैबाय आ
ए।
सेंग्राफोर बिदिनो थानो ए
वारिया वारि।
औवारि औवारि। आं सिनायलादां
रादाब रादाब थुमग्राया
आं सिनायला दां आब'।
सिन
जै
ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय?
दिनै ओंख्रिया उम
आलुसो आलु ओमफ्रायो औ।
दावरावथार लै आराम सिरि थानानै रायलायनो सानबाबो जायासै।
बेयो नों थानाय जायगाया गामि नंलाना एसे सोहोरजों मोखां जाथारबाय।
औ औ औ।
गारि मथरनि होंगो दोंगोआ एखायनो बारा बेयाव उम।
आब'मोनालाय बबे साइददाव?
जोंना
औ।
माबायावनो रौमारियाव।
ए।
औ। रौमारि। गोजान जायो क'क्राझारनिफ्राय।
उम गोजोन जायोथ' आरो।
अखा हायाखै ने?
अखा हायासै आब' दिनै।
औ अखा जोंनिथिंबो दिनै एसे सान्दुं दुंदों दिनैसो जि जोम सुस्रांनो हादों। अखा गैयैनि थाखाय।
बो कलेज द्रेस गासिबो ओ मुसिजोबना दंमोन सुनो मोनाखै।
खस्थ' जायो बिदिबाथाय ने।
औ दिनैसो सान्दुं दुंनाय एसे सुलाबायबाय आं दहैयो।
नोंना खनबेसे जोबखो रायलायनाया?
ओ आंना नैजिबा जाबाय।
नैजिबा।
औ ओमफ्रायो माखासेया जिर' जिर'सो देखायदों।
मानो?
ओ आं साबमिट हरनाङामोननो ओमफ्राय हरफ्रांबायना आङो। जिर' जिर' देखायनायखौ। आं उनावसो मिथिबाय हरनाङामोन होननानै।
लस जाबाय ने?
औ बेखार जाबाय।
उम ओमफ्रायो र' आंना दासो खेबद' नैबेजों आं खनबा हरखांबाय ओमफ्राय नैबे नों हरनायजों खेबद' सासे मानसिया खनबेसे हायोमोनथाय?
सासे मानसिया जानोलै माबायाव रायज्लाय जायो खोमा एसे उनाव एसे थाहाबनानै रायलाय जाफिनो खोमा।
ए आंथ' मिथिला
रायलायोथ' बे जोंनि लोगोफ्रा सोरबा सोरबा रायलायो होनदों खननै गाहाम रायलायोनो खन्थाम गाहाम
ओम ओम नायनोसै‌ र मारै स रायलायबायल' थानोसै गासै गासै गासै खनबेसे हायो थामजि
थामजिल' होनलाबायदोंथ'
ओम
ओ आं खोनानाय बायदियावथ' थामजि होनदों होननाय खोनादोंमोन आङो
खनबेसे हामारो मोजां मिथियाखै आङो हरनायजों आरो हरजानायजों थामजि
नोंगौ खोमा ना ओ आंनियाव जाय जाय हरदों बियो साबमिट होजानाय आंनाव जायाखैथ' नों जेनबा आंनो हरबाय बिदिबा आं आं हरनाय हरनायाल' बिदि होजानाय जादों आरो
ओम ओम आम फ्राय दा नों हरबाय आं हरजानाय हरजानाया एसे खम हाबलायोमोन नामा
औ जाय हरो बेना बांसिन माबायोनो औ ओमबा जासिगोनबो खोमा होमबा
औ जोंना जासिगोनदां समा र जिसे मिनिट खालामसै
अ
जिनैसिम हायो होन्दोंथ' जि आरो जिनैनि गेजेरावहाय दाननो हायो होनदों दा जिसे खालामबाबो दानजाबाय ने
औ औ
औ होमबालाय उनाव रायलफिननोसै ने
औ दा बेलासियाव रायज्लायजाबफिनबावो
आङो माबायाव थांग्रोनोसै
औ
जोंनियाव दे होमबा दे थादो ओम